हेल' हेल'
हेल'
दोंना नोंथां?
औ खोनादों।
हेल'
औ खोनादों दे।
हेल' हेल' अ ओ होमबा जोङो दिनै मानि बागै रायज फेन लादो।
गामियारि सोलायनायनि बागैनो रायलायनोसै नामा
खोनादों ना
ओ औ औ खोनादों देलाय बुंलाय
गामियारि सोलायनायनि बागैनो रायलायनोसै नामा?
हेलौ
खोनादों ना?
खोनादों नोंथां दे बुंलाय?
अ नोंथाना नेट नेटवारक प्रब्लेम इसु जादों नामा
खोनादोंना?
हेलौ
औ खोनादों नोंथाङा देलाय बुंलाय?
गामियारि सोलायनायनि बागैनो एसे नोंथाङा फोरमायगोन होदो नामा
अ गामियारि सोलायनायनि बागै बुङोब्लाथ' ओ गामियारि सोलायनाया जोंनि थाखाय ओ नांगौ जानानै दङ दायो बे मुगायाव मानो बुङोब्ला दायो जोङो ओ गामियाव गोबां बेबायदि नुनो मोनो मोजां बेबायदि फरायसालिफोर गैया जेरावहाय फरायसा फरायसाफोराहाय गोजौ सोलोंथाइफोरखौ लानो हागोन आरो बेल' नङा नाथाय नाथाय ओ बेबायदिनो गोबां गोब्राब बेमार बेमारफोर जाबा बेरामफोर जाब्ला बेखौ मोजाङै नायनो थाखाय बेमारखौहाय फाहामनो थाखाय बेबायदि मोजां हस्पिटालफोरखौबो गामियावहाय मोननो थाखा थाङा जायनि जाहोनाव गोबां सुबुंफोरा बेबायदिनो बेमार आजाराव गोग्लैसोनानैहाय उनावहाय गावनि जिउखौहाय खोमालांनो गोनां जायो
थारैनो
आरो बेल' नङा नाथाय गोबां बेबायदिनो सोलायनो गोनां दंबावो जेरै ओ गामि गं बेबायदिनो ओ नंखाय फोथायनायफोर दङ जायखौहाय बेबायदिनो फोसाबनो हायो दायो गोदान मुगाजोंहाय खारफानानै बेबायदिनो दानि मुगाजोंहाय सो गोरोबलांनानै गामिखौबो बेबायदि फोसाब हायो ओ दायो नोंथाङा बेनि बा गै माबाफोर बुंनो सानदोंना?
औ
सोलायनाय खायसे खायसे खायसे एसे अखा हायोब्लानो लामाफ्राव बा लामाफोरा गाज्रि जानानै हाब्रु बा बायदिसिना जायोमोन माने थाबायनो उसु जायोमोन। बेनि बागै दा एसेब्लाबो मोजां जानायखौ नुनो मोनो आरो बेरा फार सेथिंजाय बांद्रायहाय मोजां जायाखै। मानो होनोब्ला नोंथाङा बुंनाय बायदिहाय जेरै फरायसालिनि आंखाल गोनांथि। दासिमबो बेफोर जाफुङाखै। आरो फारसेथिंहाय। जोंहा मेडिकेल देहा फाहामसालि।
औ।
बेफोरो गासिबो जाजोबना फैयाखै फारसेथिंहाय लामानियाव बायदिसिना। बेफोरबायदिनि माबाफोरा गासैबो जाजोब
औ।
आरो फारसेथिंहाय जोंनि जिहेथु गामिफ्राव जोंनि खोमसियारि फोथायनाय नोंथाङा बुंनो बिदिनो खोमसियारि फोथायनाय बायदिसिना। खामानिफोरा जाफुङाखै। जोंनाव दाबो गामि ओनसोलाव दङ बेफोरबायदि नंखाय फोथायनायफोरा। आरो नोंथाङा बेनि बागैनो। माबाफोर फोरमायनोबा नों मिथिनाय बायदि बुंबावनो सानो नामा?
औ नोंगौ नोंथां बुंनाय खोथाफोराबो थारैनो था गामि ओनसोलाव दाबो बेफोरबायदि नंखाय फोथायनाय खोमसि फोथायनायफोरा सोलिगासिनो दङ सोलिगासिनो दङ बुङोबा दाबो सोलिगासिनो आरोना गुबुन गुबुन बेबायदि खाय खायफा गामिफोराहाय दायो एसे ओ साबसिनाव फैदों मानो बुङोब्ला नोंथाङा जेरै बुंबाय अबेबा अबेबा जायगायावहाय गामिनि बे लामाफोराहाय अखा फैबानो बेबायदि हाब्रु जानायखौ नुनो मोनो नाथाय खायफा गामिफोर। दङ जेरावहाय दायो साबसिना फैबाय आरोना लामाफोराबो बेबायदि ओ पाका जाजोब्बाय आरो गोबां बेबायदिनो सिगाङावहाय गामिफोरावहाय दैमा दैसायाव मोजां दालांफोरखौहाय नुनो थाङामोन ओ बेबायदिनो। दंफांनि दालां औवानि दालां बेबायदि नुनो मोनोमोन नाथाय आरो इमफ्रुबमेन मोनबाय ओ बेयाव दायो दालाय होनाय बेबायदि दआलआंफओरखऔहआय नुनो मोनो आरो गामियारि सोलायनाय होननानै बुंबावब्ला दाथ' गामियाव। दायो दैज्लां बोथोर। खेथिनि बोथोर नङा होनबा बेयावबो गोदो बेबायदिनो माइफोरखौहाय बे हालेवनायफोरावहाय मोसौखौ बाहायनाय जायो। मोन नाथाय दानि मुगायाव गामि ओनसोलावबो हाल एवनो थाखाय ट्रेक्टारफोर बा पावार टिलारफोरखौहाय। बाहायनाय जायो आरो मा होनगोन माइ हानो थाखायबो इभेन बे मरदान जुगावहाय माइ हानायनि थाखायबो मोनसे बिगियानहाय मेसिन बानायनानै होदों जे जे जेजोंहाय माइखौ हानो हायो। गोदोथ' बेबायदिनो सुबुंफोरानो मानसिफोरानो माइखौबो आखायजोंनो हायोमोन आरो नानायावबो गोदो जोङो माइखौहाय मोसौजोंहाय नानाय नुबोदों गामि ओनसोलावहाय नाथाय दायो गामिफोरावबो माइखौहाय बे माइ नाग्रा मेनसिन। मेचिन जोंनो नानायखौ नुनो मोनो बांसिनानो बेबायदि मेसिनफोरखौहाय बाहायनायखौ नुनो मोनबाय आरो ना गंफां गंनै फोरल'सो बिदि गामियाव न'खरफोर। थागोन खोमा जेरावहाय मोसौजोंहाय हालेवोबा मोसौजों बेबायदि माइ नायो।
थारैनो।
आरो बेल' नङा आरो गोबां बेबायदिनो सोलायनायफोर फैदों गामिफोरावहाय गोदो बेबायदि मोनसेल' खेथि खालामोमोन दैज्लाङावल' माइनि खेथि खालामगोन बेबायदिल'मोन। नाथाय दायो। बार' मास बेबायदि बिदिनो खेथि खालामनायखौबो नुनो मोनो मेसेंआव मैगं थाइगंनि खेथि खालामोब्ला दैज्लां बोथोराव बेबायदि माइ आबादफोरखौहाय खालामनाय नुनो मोनो ओ दा नोंथाङा आरो माबाफोर बुंनो सानबावदों ना बेनि सा सोमोन्दै
जेरै मानसिफोरा दा खेथि बाथि मावनायनि बागैनो बा आबाद मावनायनि बागैनो दा जोंनि बिब'फोरा बांलांदों बिदिनो खामानि मावनायफ्राय एसे आलादा जाबोदों गोदोनिस्र एसे माने दावगाखांनाय बेखौबो नुयो बेराफारसेथिं आरो गोबांद्रायबो दावगानायखौ नुनो थाङाखै मानो होनोब्ला देहा फाहामसा आसालिफोरखौ गासैबो बिथिङावनो बा खायफा गामिफ्राव जादोंब्लाबो खायफा गामिफ्राव जाजोबाखै फरायसालि देहा फाहामसालि फसगा असुबिदा बाखै खेथि बाथि बिबांफ्राबो
औ नंगौ नोंथां बुंनायाबो थारानो गोबां बेबायदि जौगासारनायखौबो नुनो थांदों नाथाय गुबुन गुबुनाव गामिफोरावहाय बिदि जौगासारनायखौबो नुनो थाङाखै फरायसालिनि आंखाल जाना दङ देहा फाहामसालिनि आंखाल जाना दङ बेल' नङा नाथाय देहा फाहामसालिफोर थाब्लाबो बेयावहाय नार्सफोरनि आंखाल जानानै दङ जेराव डिसपेनसारिफोर थायो गामि गामियावहाय डिसपेनसारिफोर थानायावबो बेवहाय नार्स खायफा नार्स गैया। जायो बा डक्टरनो मोन